हेलौ
अ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों खोनादों।
नोंथांजों मोनसे मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथाङा दसे सम टाइम होनो हागोन दा?
औ रायज्लायजागोन नोंथां सम दङ। फ्रि दङ दे रायलायनो हागोन मानि सायाव बा रायलायगोन?
जों दा मेसें बोथोराव मोननाय जेनाखि जोंनि गामि ओनसोलाव मैगं थाइगं बेफोरनि सायावनो एसे सावरायसै नामा?
औ जायो जायो।
माबादियै मावो बा बिसोरो औ।
दे
ओरैनोथ' जेनेबा दा दैज्लां बोथोर नाथाय जों मेसें बोथोरावबो गोबां मैगं थाइगंफोर मोननो हायो जेनेबा गोबां आबादफोर दं आरो मेसेंनि। नंगौना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ दा गामि ओनसोलाव थानाय बर'फोरा माने मेसें बोथोरावबो गोबां बेबादिनो मैगं थाइगं बा जाग्रा फिथाइ सामथाय बेफोरबादिखौ जों मावनायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरनि गेजेराव जोंनि जेनाखि गामि ओनसोल बेवहाय माने गोबाङैनो जेनेबा आलु आबादबो मावनाय नुनो मोननाय जायो जोङो मेसें बोथोरावहाय बिदिनो बान्दा कफि फुलकफि। मटर। गरसि बेफोरखौ माने जों गोजां बोथोराव गाहायै मोननो थाङो आरो। औ दा नोंथांमोननि जायगायाव बि बिदिनो आलु बा माबा मोनसे आबाद मावनाय खौ नोंथाङा नुनो मोनो नामा नोंथांमोननि जायगायाव नोंथाङा एसे फोरमायनाय।
औ नंगौ नोंथां जोंनिजों मानि
गोजां बोथोरावहाय आलु आबाद मावो माखासे आबादारिफोरा बिदिनो ओ सोरबा बिगा से बा बिगानै बेल' नङा आलुल' नङा कफिबो। बान्दा कफि बेफोरबायदिखौ मावो आरोखि ना नोंथां।
गाज'र।
औ गाजर बेफोरबायदिखौ मावो बिदिनो माने बेफोरबायदि आबाद मावनानै माने जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने एफा एनै रां आरजियो आरोखि ना बेजोंनो ग गथ' गथाइ फोरोंनाय बा न'खरफ्राव ओ सोलिनो थाखाय एसेबाबो मानि हेफाजाब होयो आरोखि ना नोंथां।
औ।
औ दा नोंथांमोननि एरियाजों ओ आबाद मावनानै ओ मा बादि जिउ खुंदों बेखौ फोरमायनो हागोन दा?
औ नोंथां औ। जोंनाबो माने गामि ओनसोल नालाय नोंथां बिदिनो जेनाखि मेसें बोथोराव मोननो हानाय आलु ख फि गरसि मुला गाजर बा बिदिनो। फिथाइफोरनि बेलायाव स्ट्रबेरि बेफोरखौनो जों गोजां बोथोराव। मावनायखौ नुनो मोनो आरो। बुंनो थाङोबा स्ट्रबेरिनि बेसेना गोबां माने बेखौ जों गायनो हायोबा। जोबोद मुलाम्फा मोनो मोननो हायो आरो नाथाय। बेनि फारसे जोथोन लानायाबो एसे बांसिन। खि दं आरो बे जेने बि स्ट्रबेरि फिथाइ नङा होमबा गोजा गोजाया। इसे फिसा फिसा औ दा बे जानोबो गोथाव लोगोसे जेनेखि बेखौ फानोबा जोङो फवासेफ्रावनो एक स' गाहाम बिदि मोनो आरो बेसेना। दा आलुबो जोंनि जायगायाव आलुबो गोबां माबायो आबाद मावो जेनेबा। बुंनो थाङो बा ओरैनोथ' जोंनि गामियाव न'खर न'खर जानो आन्थाथ' आदा बिगा बा दब्लायसे। एफा एनै बेख बिदिथ' आलुखौ गायखाथारो आरो मेसें बोथोरावहाय नोंथां।
औ औ।
गोजां बोथोरावहाय।
औ औ औ।
दा बेफोरखौ। माने माखासे सुबुंफोर दं गावस्रा न'खराव जानायनि अनगायैबो माने। फाननो बिगाब्रै बिगाबा। बेफोरबादि आ-आलुनि आबाद बा कफि बान्दा कफि। फुलकफि गाजर मथर बेफोरबायदि आबाद खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरो। मानोना जेनेखि जोंनि बर' गामि नङा होमबा।
औ।
थ' गामि ओनसोलाव साख्रि बाख्रि बांद्राय सुबुंफोर नुनो थाङा जों।
नोंगौ नोंगौ।
ना संख्रि फानलु थाइसे थाइनै बा माबा मोनसे। गावसिनि गोनांथिखौनो सुबुंनो सुफुंनो थाखाय माने बेफोरबायदि मैगं थाइगं मावनायनि गेजेरजोंहाय। एसेबाबो हेफाजाब मोनो आरो जेनेबा रांखान्थि बिथिङावनों दा नोंथाङा। नोंथांमोननि जायगायावथ' गोबां आलु मोनो होन्दों नङा होमबा।
औ औ।
दा ओरैनो नोंथां आलुखौ। जेनेबा मा माजों जानो हायो नोंथाङा एसे फोरमायलाय माजों माजों जानो हायो जों।
आलुखौ जेरैहाय जोङो बुंनांगोन न'निनो दाउ। खोनाबायना नोंथां आरो अमा बेद दर जेरै आलु कफि लाब्रा। आलु फान्थाव लाब्रा जेरै जोङो गाव गोजा। भाजाबो एवनानै जानो हायो जेरै जोङो बाथोनबो जानो हायो।
औ।
खोनाबायना नोंथां?
औ नोंथां खोनादों।
रुनानै जानो हायो माने आलु होननानै बुंबा जों। जों आलुखौ अनेकथा मानि। रोखोमनि जानो हायो आरोखि ना नोंथां।
औ औ।
औ अनेकथा रोखोमनि जोङो आलूखौ जानो
औ चिप्स सिप्सबो खालामनाय जों नुनो मोनो ना आलुजों?
नोंगौ नोंथां जिथुनाखि जों जाग्रा खाजा ना खौहाय स बिखौबो बानायो आरो ना नोंथां जोंनो बानायनाय कम्पानियावबो माने बानायनानै माने खाजा पेकेट खालामो आरोखि ना नोंथां।
औ।
बेखौनो म दखानफ्राव माने जों बायनानै जायो आरोखि ना नोंथां माने आलुआ माने अनेक रोखोमनि मानि जानायावहाय जोंखौ हेफाजाब होयो आरोखि ना।
औ।
औ। आरो नोंथाङा ओ आलुखौहाय अबे बेदरजों जानो साबसिन मोजां मोनो?
आंथ' ओरैनो आलुखौ अमा बेदरजों एसे जिब जिब जाबजाब ग्रेभि टाइप सङोबा गोथावसिन मोनो आरो।
आतसा।
दा बेनि अनगायैबो जेनेबा आङो नाथुरफोरजोंबो आलु जहल बिदि खालामनानै जानो गोबां गोथाव मोनो आरो।
औ औ।
दा ओरैनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बादि जेनेबा आलुखौ न'आवबो चिप्स बाथायनानै जानो हायो होन नङा होम्बा?
ओम ओम नंगौ।
नोंथाङा माबोरै आलुखौ न'आव चिप्स बाथायनो हागोन एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गिबियावनो जोङो आलुखौहाय नोंथां ओ गोबा गोबा दाब्ला दाब्ला हानानै लागोर नांगोन ना?
औ।
औ। ओमफाय बेखौहाय माने दै गुदुंआवहाय एसे रुनांगौ आरोखि ना।
औ औ।
रुनानैहाय ओमफाय सान्दुंआवहाय बिदिनो आधा घन्टा बा एक घन्टासो फोरानदो आरोखि ना नोंथां।
औ।
फोरानखांनानै लानानैहाय ओमफाय जोङो बेखौहाय सारायावहाय थाव होदो आरोखि ना थावखौहाय गुदुं फुदुंदो आरोखि ना नोंथां।
औ।
सारायाव गुदुं फुदुंदो बेनिफ्राय जोङो बे आलु हानाय सिप्सखौहाय हरदो आरोखिना साराय गुदुंआवहाय।
औ।
आमफायहाय बेखौहाय हरखांनायनि उनावहाय बेखौ एसे एसे आवलायदो गावनो मानि ख्राम ख्रा म जाबाय आरोखि ना।
औ औ।
ओमफाय बेखौहाय ब हायग्रा जें माबाफोरजोंहाय हायखांनानै दोनबाय आरोखि ना। दोननानै ओमफ्राय बिदिनो ओ जोङो बाहाय बानलु गुन्द्राफोरखौबो सारनानैहाय होनो हायो आरोखि ना। आरो संख्रि बेखौ सारना होबानो जाबाय आरोखि जानायफ्राव एसे मोजां जानायनि।
ओ ओम।
औ नोंथां।
ओरैनोथ' नोंथां जेनाखि औ औ।
दे बुंलाय नोंथां।
ओरैनोथ' नोंथां जेनाखि मेसेंनि मैगं थाइगं नङा होमबा।
औ।
जों आलुखौथ' बिदिनो गोबां रोखोमै गोबाङै गोबां जों जेनेबा जानो हायो। जनेबा सिपसबो हायो जों जेनेबा बुंनो थाङोबा गासि जोंबो गोरोबनो हायो आरो।
ओ ओ औ।
मेसें बोथोराव मोननाय आलुनि अनगायैबो जेनेबा जों माखासे मैगं थाइगं जेरै मुला कफि गाजर बेफोरखौ मानि सालाद ओंख्रि संनायनि अनगायैबो जों सालादबो जानो हायो आरो।
औ नोंगौ जानो हायो।
बेफोरखौ माने माखासेखौ ओंख्रि संनानै जेनेबा बेफोरखौ सालाद बिदि माने जाफायो बा देहानि थाखायबो मोजां आरो ओंखामाबो रासिन खहाबो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
दा गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा जों ओंख्रि जेनाखि ओंख्रि दैज्लांनियाव दैज्लांनि ओं ख्रि मोनो। मेसेंनियाव मेसें गोबां मैगं थाइगं मोननाय नुनो मोनो नोंथां।
औ औ।
नंगौना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ ओरैनो नोंथांमोननि जायगायाव बिदिनो कफिनि आबाद बा फुलकफिनि आबाद गोबां बिगासे बिगानि मावग्रा सुबुं
औ बिदिथ' दङ नोंथां बिगासे बा बिगानै कबि आबाद बा आलु आबादानो होन। बेफोरखौ मावो आरोखिना नोंथां मावनानै माने गोबां रां आरजिनायखौ आङो नुनो मोनगासिनो दंना नोंथां।
औ
ओम बिदिनो आबाद मावनानै माने गोबां रां आरजियो न'खरफ्राव मानि गोनां जानाय बेयाव माने रांखौहाय बाहायो आरोखि ना नोंथां।
औ-औ
औ बिदिनो ओ
लाफा लाफाबो मोनो नामा नोंथां।
लाफा मोनो औ। लाफाखौबो मोननाय जायो आरोखिना नोंथां।
औ
नोंथां जेरैहाय मुलाफोरबो मोनो खोनाबायदा नोंथां मुलाफोरखौ आरो ओ मुलाफोरखौ गुन्द्रु खालामनानैबो जों जानो हायो
अ नंगौ नंगौ नोंथां माने थिनानैबो दोनजायो आरो ना गोबाव समहालागै
औ गोबाव समहालागै थिना दोनजायो।
औ
जेरैहाय जों मुलाखौहाय फिसा फिसा माने मिस मिस माबा हानानैहाय सान्दुंआव फोरानो आरोखि ना गुन्दु खालामनो थाखाय
औ-औ
गोरान फोराननानै लानानै बेखौ माने भयामफ्रावहाय सोनानै दोनो आरोखि ना नोंथां
नंगौ नोंथां
ओमफ्राय बिदिनो उनफ्राव माने जानो हाबाय नोङो आलु फोरजोंबो होनानै जाफानो हाबाय आरो कफियावबो माने बेखौ होफानानै जानो हाबाय
औ
बेनो आरोखिना नोंथां
औ-औ
औ दाथ' नोंथां फैयै फैयै जोंनि टाइमा जि मिनिट जाबाय नै समनि औ दा नोंथां लाखिथ'सै ना
दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय
औ देे-दे